बुंब्रा जागोनाय हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन आंनो फ्रि दङब्ला
औ नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव दासानदैथ' दैज्लां बोथोर माइ आबादखौनो मावगासिनो बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हैनाय नोंथांनि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबायद दि मावनाय जायो लोगोसे बिनि अनगायैबो उफ्रा आबादफोर माबाफो फोर मावनाय जायो नामा एसे फोरमायनो हाग
औ औ हागोन नोंथां जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव थ' जोङो ओ गुबै आबादजों माइखौनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनो औ दैज्लां बोथोराव दैनि आंखालखौ नुनो मोना मानोना जोङो अखानि दैखौ गोरलैयैनो मोननाय जायो बिनिखायनो गुबै जों माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो ओ जरै लेस्रा लेस्रा जिंखा पटल लाव बेफोरखौ जोङो उफ्रा खेटि हिसाब बै मावनाय जायो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो जोङो फिथाइ साम थाइनिबो आबादखौ जोङो मावो आरो नोंथां ओ जोङो गुबैयै ओ मावो होनब्ला जोङो माइ आबादखौनो गोबांखौनो जोङो मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नं
जेरै आङो औ जेरै जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माइज्लि नांगोन नालाय बेखौथ' जों दानिया ना अ नार्सारिनि फाय लाबोनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो मानोना नारसानि ओ नारसालिनि माइ जा एसे मोजांसिन जायो फिथाइफोरा आरो गसाबा बारियो होननानै जोङो नारसारिनिफ्राय जोङो लाबोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव औ दाना थ' गोबां मुंबो ओंखारबाय बेलेक बेलेक जेरै बेबि एग्र बेफोरबो गोदान ओं खारनाय आरो मायस्लि माइ बेखौ जोङो गिबियावनो औ सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो फाथनि फाथोनि बस्थायाव सोना मानो होनोब्ला बेयो प्लास्टिकनि बस्थायाव सोयोबा बिनि सिङाव दै हाब नाय नङा नालाय बेनिखायनो जों बेखौ फाथोनि बस्थायाव जेरै साननैनि थाखाय जोङो फुख्रियाव सोमना दोनो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बोरियाव बोखांनानै बेखौ जेरै थास' बिलाइ नङाबा थालिर बिलाइजों जोङो ओ फेननानै खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बियो दै सो सर'नानै एसे गाजा अरो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खौ औ फोनो थाखाय जोङो ओ फोथारखौथ' जोङो दै लाखिनांगोन नालाय बेनिखायनो जोङो फोथारखौ आलि होनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जों बेखौ खारायग्रोनाय जायो आरो नोंथां गिबि खारायग्रोयो जों बिनि उनाव सामार होनाय जायो आरो। ओम दानि जुगावथ' जोङो ओ गोदोथ' जोङो मोसौजोंसो एवोमोन नालाय बेयाव जेरै नांगोल जंगाल मै बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां मोसौजों एवोब्ला। दानि जुगावथ' टेकतर जोंसो एवनायखौनो गोबां नुनो मोनो जेरै जोङो आलि होनोबा बो जोङो ट्रेक्टर खौनो जेनेबा मेसिनखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो माइ हानोबा बाबो जों मेसिन जोंनो हायो। जेनेबा जोंनाव ओ दनिया गोबां खामानिखौनो जोङो मिसिंजोंसो मावनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव नोंथां। गोदोनि बायदि जों मोसौजों हालि एवनाय स' गोबांखोनो नुनो मोनला, मानो होनोब्ला जोङो मोसौजों हाल एवोब्ला गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो नों दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजों औ नै जि बिघा थामजि बिघा गाहाम सानसेनि एवनो हायो नालाय नोंथां, बेनि खायनो जोङो ट्रेक्टर जोंनो एव‌ एवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां दानि आथिखालाव। औ बिनि उनाव जोङो औ बेयाव जोङो दै एसे फोथाराव दोननानै जेरै खारायग्रोयो बिनि उनाव जों सामार होखांनानै बेयाव मै होनानै जेरै बे माइस्लिखौ जोङो हादायाव लानानै आखायजों एसे एसे ओ सारनानै फोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां, मानो होनोब्ला जाहाथे बियो समानै बे फोथाराव गोग्लैयो आरो नों थां बिनि उनाव बियो औ जि साननि उनाव एसे जौ स्लं स्लं जागोन, बेनि उनाव आरो थामजि साननि नि उनाव बियो गाहै जानाय रा राहैगोन आरो नोंथां खोथियाया बिनि उनाव जोङो औ बेखौबो जों गायनो थाखाय ओ गायनो थाखाय थारखौ जेरै ओ खोथिया फोनायाव एवदोंमोन बिदिनो जोङो गिबि खाराय ग्रोयो बिनि उनाव जोङो सामार होनानै, मै होनानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां आखाइजों गसासे गसासे थुनानै।
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव ओ आबादा एसे मोजां जानो थाखाय जेरै इउरिया हासार, पटा स हासार बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। गोदोनि बायदि जोङो खानस्रि हास सार गोबोरखिनि हासार बेखौ जोङो एसे खम बिबांनि बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नों मानो होनोब्ला औ जेरै इउरिया हार पटास हासार बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि ओ माइआ एसे गसा बारियो आरो बिदांफोरा एसे मोजां जायो फिथाइफोरा होननानै जोङो दानिया रासायनारि मुलिफोरखौ जों गोबांखोनो होनाय नुनो मोनो आरो नों थां बिनिखायनो जोंनि देहायावबो बेमार आजार एसे गोबां जानायखौनो जों नुनो मोनो आरो नों थां गोदोनि सुबुंफोराथ' औ अर्गेनिक हासारखौनो बाहायोमोन नालाय। दानि जुगावथ' जेरै जोङो मैगं गं गायनोब्लाबो जेरै मेगं मैगं फिथाइया एसे देरनायनि एमफौ जायैनि बे मुलिफोरखौ होनाय नुयो आरो नोंथां गोबांखौनो जोङो रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखाय जोंनि देहायाव बेमार आजार गोबां जायो आरो नोंथां । औ आरो जोङो ओ माइ आ बादा जेब्ला मोनो अब्लाबो जोङो बेखौ हानानै ओ नआव लांनानै जों ङो बेखौबो मिसिनजों जोङो नानायखौ नु ओ ना नायो आरो नोंथां । गोदोनि बायदि जों मोसौ जों बेखौबो नानायखौ नुनो मोना आरो। जेरै ओ माइया आलदा औ । माइआ आलदा जिगाबा आलदा ओंखारो आरो नोंथां बे जिगाबखौबो जोङो गोबां खामानियावनो बाहायनो हायो जेरै जोङो मोसौनो जोङो ओ जाहोनो हायो आरो बे जिगाबखौबो औ । बे माइयाथ' ओ जोंनिया गुबै आबादखाना जोङो गोबांखौनो गोबां सुबुङानो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो जोंनि गुबै आबाद होननानै जोङो बेखौनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बिदिनो गुबै माइ आबादखौनो मावो जानांगौ ।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ औ नोंथां नोंथाङाथ' आबादनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनोबाय ओ थिग बिब्दिनो नोंथाङा जेरै फोरमायनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो माइ आबादखौनो मावगासिनो मानो होनोब्ला जोंनि गुबै आदारानो जाहैबाय जोंनिया ओंखाम नङा होनबाबेनि थाखायथ' माइ आबादखौ गासि बो मावखायो बा जों मावबोगासिनो दङ औ थिग बि दिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलावबो बिदिनो दैज्लांनि आबाद बा मे सेंनि आबादखौबो जोंनिया सम बायदि बोथोर बायदि मावनाय जायो । जेरै आङो मेसेंनि आबाद बुङोब्ला ओ बिदिनो लाइ लाफायाबोथ' जोंनि मेसेंनि गुबै आबाद । नङा होमबा औ बिनि अनगायैबो बान्धा गबि फुल गबि अलगबि लोगोसे आलु बेसर मथर सबाय बैफोर सिबिं बैफोरखौबो मावनाय जायो आरोना औ ओ बै ओ जोंहा सबाइखौ जोङो सबाइ बिमा खौ जानायनि अनगायैबो बेनि साख्लाफोरखौ जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो । सरनानै बेनि अनगायैबो जोङो बेसरखौबो जोङो थिग बिब्दिनो गावनो जोङो फाननोबो हायो एबा जोङो थाव फेरेदनाबो जोङो लोंनो हायो मानो होनोब्ला दाउनि थावफोरा जोंनो दु‌ खाननि थावफोरा जोबोद पेजालि मानो होनबा बेफोरखौ जायोबा जोंनिया उदैनि बेराम गेस्ट्रिक गेस जानाय जों बेफोरखौ गोबांखौनो नुयो बेनि खायनो जोङो गाव नआवनो मावनानै थाव फेरेदना जायोब्लासो मोजांसिन जायो आरो ना औ थिग बिबदिनो जों ना बिदिनो बायदिसिना बे बेफोर ओ मे सेंनि आबाद बान्दाकबि फुलकबि फालें लाइ लाफा मुला बैफोरखौ जोङो गायनानै बो जा एसे हायो नआवनो आबाद मावनानै जोङो जानो हायो लोगोसे जोङो बिदि फालांगि महरै जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानैबो एसेबाबो जोङो रांनि मदद लानो हायो आरोना । खोनादोंना नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोङो दै दै दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला ओ दैज्लांनि राङालाव पानेलाव। फालौ औ बैफोरखौबो जोङो मावनानै जोङो एसेबा बो जोङो फाननानै जोङो रां मोननो हायो एबा जोङो रां बुथुमनो हायो औ बेनि अनगायैबो माइनि आबाद बुङोबा जों गिबियावनो माइ गायनो थाखाय जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो बैफोर माइलिखौ जोङो गावनि न'आवनो ओ गायखांनाय माइ गोदो गायखांनाय माइखौ जोङो जाय माइआ गोगो एबा मो जांसि जों बैफोरखौ दोनथुमना लानाय जायो एबा जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जों माइलि महरै जोङो बनानै मोनो नोंथाङा फोरमायनाय बाय बिदिनो गिबियावनो जों माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै सो दैयाव सोमना दोननांगौ हरसेबा हरनैनि उननि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना नानै एसे लामस्रोनांगौ बो बेनि उनाव बिखौ थालिर बिलाय बा जोङो बिदिनो थास' बिलाइ गेदेर-गेदेर गैया हबा जों बैजों खोबना दोननांगौ आरोना औ बेनि उनाव जोङो जेब्ला गाजायो बेखौ जोङो खोथिया फोनो हानाय महराव फैयो बेनि उनाव जोङो आथिखालनि जुगनि जोङो ट्रेक्टरजोंनो जोङो खोथिया थिलिखौ मोजाङै ओ हाब्रुवआ जाहाथे मोजाङै गल'गल' जायो जों बिदि खेवना लानांगौ बेनि उनाव जोङो जा हायो दाथ' बिगियाननि जुगबा ओ आथिखालनि जुगावथ' जोङो गोबांखौनो रासायनारि हासार बाहायनाय नुयो। बेनिखायनो बेयाव जोङो रासायनारि हासार जेरै इउरिया, पटास, फसफरास बेफोर हासारखौ एसे-एसे सारना लानायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो जेरै जों खोथिया खौ खादा एबा दुख्लियाव जोङो लानानै सासस्रो-सासस्रो फोननाय जायो आरो। ना बेनि उनाव खोथाथिलियाव जा एसे नांगौ जोङो ओ दैनि जखा खौ दोननानै जोङो बेखौ आलिफोरखौ मोजाङै होनानै जोङो बेखौ बोरमा मोसौनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मानो होनबा दैज्लां बोथोराव बोरमा मोसौनि आदारनि जोबोद आंखाल जायो बैफोर बोरमा, मोसौफोरा जोबोर उदाङै बेरायथिङोना बेनि थाखाय खायनो जों बेरा होना लानांगौ जेब्ला औ बेरा होखांनायनि उनाव जेब्ला बै खोथिया मोजाङै लावगोन अब्ला जोङो बेखौ माइ गाय गायनो हानाय गाहायाव फैयो आरोना लामायाव बेनि उनाव जोंङो माइथिलिखौबो बिदिनो ट्रेक्टर जजों ऐवना लायो मानो होनोब्ला गोदो थ जोंनि आबै-आबौ मोननि समफोरावथ' मोसौजोंनो गोबांखौ हा वेनाय नुयोमोन नाथाय दाथ' दोरोङारि मुगा एबा बिगियाननि जुग बेनिखायनो जोङो दानिया मिसिन थिं ओंखारबाय बिदिनो माइ नानाय, ट्रेक्टरजोंनो आलि दाननाय औ ट्रेक्टरजोंनो माइ गायनाय जोङो बे सुलजोंनो जोङो मोजाङै औ नंगौ ट्रेक्टर जोंनो मोजाङै माइ थलिखौबो जोङो हाब्रु गल गल जाजासे बिदिनो खेबनै, खेबथां खवनायनि उनाव जोङो बेखौ माइ गायो आरोना बिदिनो गामिनि जायबा आइजो माइ गायग्राफोर बिसोरखौ लिंनानै नाथाय गोदोथ' जोंनिया बिदि सावरिसो हो जों गोबां नुयोमोन एबा जोङो बदल गायनाय खौ नुयोमोन एबा जोङो मिथिदों आरोना गोबो गोदो बिदिनो बदल गायलायो होननानै बेनि बेनि उनाव बिदिनो जोंनिया माइ आबादखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां औ औ। बिदिब्ला नोंथां जोंनाया समाबो जानानै फैबाय दिनै नों नोंथांजों माइ आबादनि सायाव सावरायना आंङो जाखिनि हागौ बेखिनिखौ नोंथां नोंथांनो फोरमायना होबाय आरो नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्रायबा आंङो गोबां बां मिथिनानै मोनबाय माइ आबादनि सायावबा बिदिनो दैज्लां नि मेसें मेसेंनि उफ्रा आबादनि सायाव आरो दानि जुगाव मावनाय आबाद बा गोदोनि मावनाय आाबादनि फारागखौबो आं मिथिनो मोनबाय। बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिसिम आंनि फारसे गोजोननाय थाबाय।
औ-औ नोंथां।
औ बिदिबा नोंथां जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो लाखि औ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां।